हेलौ हेलौ
हेलौ
औ खोनादों दे बुं औ खोनादों दे नोंथां
औ ओ नोंथाङा बै
औ दासान्दि आं मोजाङैनो दं नोंथां
अ अ बिदिब्ला औ बिदिब्ला नोंथांखौ मोनसे आयदानि सायाव सावरायनो होनना फन खालामनाय जादोंमोन
औ
नोंथाङा सम दङ ना
औ दङ दे नोंथां सावराय जागोन
ओ बिदिब्ला जोङो बैसागो फोरबोनि सायाव नोंथांजों सावरायनि
औ
ओ बि बिदिब्ला बैसागु फोरबोनि बागै नोंथां एसे फोरमायग्रोना होनोसै ओं बैसागो फोरबोनि जोंहा औ गोदो गोदाय समनिफ्रायनो जों बैसागुखौ जोबोद गाजा गाजा गोलै फालिबोगासिनो दं बैसागो होनबाथाय जोंहा बैसागोखौ बर'फ्रा गिबियाव मोननै बाहागोआव बा खालामो जेरै मा मोसौ बैसागो आरो मानसिनो बैसागो आरो जों मोसौ बैसागोखौ गिबियाव फालिगोरनाय जायो
औ
मोसौखौ थुखैनाय जायो जोंहा गोबां रोखोमनि फिथाइ सामथाय नांगौ जायो आरोना जेरै फाय फान्थाव बायना आव थारा हालदै बेफोरखौनो नां गौ जायो बेफोरखौ जोङो जाय दिनखालि मोसौ थुखैगोन ना बेनि
औ नंगौ
बेनि उनावहाय जोङो ओ बे सिगाङाव बुथुखानाय लानाय फिथाइ सामखौ जोङो मोजाङैनो फिसा फिसा हानाय बेखौ जोङो औवानिया रंजिनो हाखांनानै माला आरोना
औ नंगौ
बेजों लोगोसे औ बे बेफोरबायदिनो ना फुख्रिफोर जायो मोसौखौ थुखैनाय गोदो गोदाय समनिफ्रायनो जोंहा खुगा मेथाइ दंखायो जेरैहाय लाव जा फानथाव जा बोसोर बोसोर बायथा माने जोंहा बे जुगा मेथाइखौ गोदो गोदाय समनि जोङो दासिमहालागै ओ खनबोगासिनो दङ आरो
औ
थुखैखांनायनि उनाव जोङो मोसौखौ मा बुंनाय जायो आरोना जोङो जोङो होननाय जायो
औ नंगौ
बेखौ मोनो फोननाय जायो होनबा जों देहा सोलेराव मोसा लख्रा बेजों लोगोसे जोंहा मोसौखौ जोङो सम मोसौनि देहा सोलेरा जेनबा बेमार आजार सानाय सोमया बेनि थाखाय बेखौ होनाय जायो आरो जायो बेजों लोगोसे जोङो मोसौखौ फागाबो बावनाय जायो आरो जोङो बे मोसौनि दिरुं बा फागा जों दान
औ
बिनो नोंथाङा खोनादोंना
औ खोनादों दे नोंथां
मोसौ थुखैनाय सानखालिनो जोंहा माने ओ गोखा गोखै जानाय बेफोरबायदिखौ बाहायनाय जायो ओ जेरै गोखा गोखै जानाय होमबा जेरै मिथिंगायाव मोननाय गासैबो मैगं थाइगंखौनो जोङो जानाय जायो आरोना बेहाय जोंहा गोबां रोखोमनि मैगं बिलाइ बेबायदिनो जारि माने गासैबो मिथिंगायाव जि मोनो माने बैफोर मैगं थाइगंखौ जोङो जानाय जायो आरो
औ
बेफोरखौ मानो जानाय जायो बेनि थाखाय जानाय जायो आरो नोंथां।
औ नंगौ औ खोनादों दे नोंथां। औ बुं खोनादों दे
औ बिदिब्ला नोंथाङा नोंसोरथिंहाय औ बिदिब्ला नोंथाङा नों। नोंथमोननि ओसोलथिं माबायदि मोसौ थुखैयो फोरमायनो हागोन ना नोंथां।
औ हागोन नोंथां। ओ नोंथाङा बुंलांनाय बायदिनो एखे रोखोमैनो जोंनि गामि ओनसोलफोरावबो जोङो बेबायदि एखे रोखोमैनो मोसौ। थुखैनाय बैसागु बे बैसाग मोसौनि बैसागु सानखौ बेबायदि एखे रोमैनो। एखे रोखोमैनो फानलिलांनायखौ नुनो मोनो।
नोंथां औ खोनादों नोंथाङा खोनायाखै नामा।
औ खोनादों दे
औ नोंथां।
औ बेबादियैनो जोङो बैसागुआवहाय नोंथाङा बुंलांदोंमोन जे मोननै रोखोम। रोखोमनि खुंनाय जायो होननानै। नै जोङो बे मोनसेखौथ' जोङो मानसिनि। बैसागु होननानै खुंनाय जायो नङा होनबा नोंथां औ जोङो बिदिनो बे मोसौनि बैसागु। हाय जों जोङो सैथो दाननि जोबथा सानखालिहाय जोङो खुंनाय जायो आरो बेनि उनाव जोङो। बैसाग दाननि से खालारनिफ्राय जोङो मानसिनि बैसागुखौ जों खुंनाय जायो नङा होमबा नोंथां
औ।
खोनादों ना
नंगौ।
औ बेबायदिनो जों। मानसिनि बैसागु होननानै बुङोब्ला जोंहा बे बैसागुनि से खालार खालिहाय। जोङो गासैबो। गिबियावनो जोङो गासैबो दुगैस्रां लोबस्रां जानानैहाय जोंनि उन्दैफोराहाय गेद गिदेरफोरखौ मान होनाय आरो जोंनि उन्दैफोरखौ गेदेरफोरा बोर होनाय बायदि रोखोमनि हाबाफारिजोंहाय जोङो आरो जोंनि उन्दैफोरा गेदिरफोरखौहाय बायदि सिफोर लानानै। गामसा फालि आरो आइजोफोरनो दख'ना बायदिफोर होनानै जोङो जोंनि उनदैफोरा गेदिरफोरखौहाय मान होनायखौ नुनो मोनो नङा होनबा नोंथां बेबाय। दिनो जोङो से खालार खालिहाय बैसागु सानखौहाय जोङो बेबायदिनो बारहोहरनाय नुनो मोनो बेनि नैथि सानखालिनिफ्रायसो जोङो बैसागु रंजानायखौ नुनो मोनो। नुनो मोनो जोङो गाहायै बैसागुखौहाय। नै सान खुंनायखौ नुनो मोनो।
जोङो गोदो गोदोहाय खोनादो खोनाबोदोंमोन बैसागुखौ से दान खुङो होननानै नाथाय जोङो आथिखाल। आथिखालावहाय बे बैसागुखौ स्नि सानल' खुंनाय जों नुनो मोनसै। बेबायदिनो जोङो बैसागुआवहाय बे बैसागुनि बोथोरा सफैब्ला बैसागुनि नैथि खालारनिफ्राय जोङो गासैबो बोराय बुरैनिफ्राय लानानै गथ' गथाय। गासैबो रंजा बाजायै खाम सिफुं बायदि दामग्रा देग्रा आगजुफोर फोर लानानै आरो जोंनि बर'नि गाननाय जोमनाय। बायदि दख'ना आर'नाइ रेगे रेगां फास्रा बायदि लानानै जोंनि बर' आइजोफोरखौ ओंखारनायखौ नुनो मोनो आरो हौवा माहारिफोरा गाननाय। जेरै गामसा आर'नाइ आरो बिसोरो बिसोरखौ बांसिन। गुफुर गेनजि बायदिफोर गाननायखौ जों नुनो मोनो बैसागु बोथोराव बेबायदियैनो गासैबो जोङो न'खर न'खर गामि गामि जोङो न'खर न'ख खर हाबनानै बैसागु मागिनायखौ नुनो मोनो बेबायदिनो जों ओ बैसागु बोथोरावहाय जों नि गासैबो नि ओ गासैबोनि गोसोखौ जोङो रंजाखांनायखौ नुनो मोनो बेबायदिनो ओ जोङो बैसागु बोथोरा सफैयोब्लाथाय रंजा बाजायै गासैबो ओ बायदि दाम देम दामग्रा देग्रा आगजुफोर लानानै आरो गोदोनि बैसागु मेथाइ बायदि खननानैहाय जोङो नखर नखर रंजाहैनायखौ नुनो मोनो नङा होमबा नोंथां
औ नंगौ नोंथां
बेबायदिनो जोङो ओ बैसागु ओ रंजानाय समाव जोंङो नखर नखर मोसानो थांङोब्लाथाय जोंनो नखरनि बि गोमाया जोंनो बायदि माइरं आरो फैसा बायदिफोर औ हरनायखौ जों नुनो मोनो ना नङा होनबा नोंथां
औ जोङो गासै जोंनि बर' गामि ओनसोलफोरावनो दाब दाब जोंनि बर' गामि ओनसोलफोरावनो बेबायदि नेमखान्थिजोंहाय जोंङो बैसागु रंजानाय खौ नुनो मोनो आरो जोङो बे ओ जोंनो जे बैसागु मोसा मोसानाव माइरं आरो बायदि फैसाफोर हर-हरो बेखौहाय स्नि साननि उनावहाय जोंना बैसागुआ जोबनानै थांङोब्ला जोंङो बेखौ गामिनि ओ दैमा जिं बा ओ दुब्लि फोथार बायदिफोरावहाय लावखार ओंखाम जा-जानाया जोंनि बर' फोरनि हुदाखा ओ बेबायदिनो जोङो ओ बैसागु बोथोरावहाय जोङो बे ओ रंजानाय फोरबोल' नंङा जोंङो बेयावहाय जोंहा बायदि रोखोमनि जानाय लोंनाय आरो आलासि बाय बाहागि फोरनाव आलासि बायदि जाहैनायबो जोंना हुदा दङ आरो जोंहा बर' आइजोफोराहाय जौ गोरान जौ गिसि बायदि संनाय फोरावबो जोबोर आखा फाखा बिदिनो जोंहा ओ बे बैसागु बोथोरावहाय जोंङो गासैबो माइ ब्रानि जौ आरो माथानि जौ बायदि नखर नखर नखर संनायखौ नुनो मोनो आरो जोंङो बिदिनो आलासिफोर जानो थांङोब्ला आरो आलासिफोर सोरबाफोर जानो फैयोब्ला आरो बैसागु मोसानाय मागिनायफोर फैयोब्ला बिसोरनो जोङो बे जौ गोरान जौ गिसि सं नानै दोननायखौ लोंहोहरनायखौबो जों नुनो मोनो बियो गोदोनिफायनो सोलिबोबाय थानाय जोंनि बर' हारि नि मोनसे ओ हुदाखा आरो जोङो ओ बे बैसागु बोथोरावहाय जोंहा बे रंजानाय ओ फोरबोल' नङा जोंहा आरोबाव गुबुन गुबुन रोखोमनि ओ फोरबोफोरबो खुंबावनाय नुनो मोनो बेबायदिनो जोङो बैसागु बोथोरावहाय ओ हाबा हुदि बायदि फोरबोफोरबो जों खुंफुंनायखौ नुनो मोनो आरो खायफा खायफा खायफा गामियाव बिदिनो थुनलाइयारि बादायलायनाय ओ खेला गेलेनाय बादायलायनाय आरो बायदि हारिमुवारि बादायलायनायफोरनि हाबाफारि लानानैहाय ओ बायदि रोखोमनि फोरबो फोरबो खुंफुंनाय जोङो नुनो मोनो बेबायदिनो जोङो बैसागु बोथोरावहाय गाजा गोमजायै ओ गासैबो रंजा बाजायै दान मोनसे जोङो बैसागु खौहाय बारहोहरनायखौ जों नुनो मोनो
खोनादोंना नोंथां खोनादोंना नोंथाङा
आथिखालाव माने
औ
माने बादिनो ओ बे बादायज्लायनाय बायदि होनदों बेयो माने ओ आथिखालाव बेयाव जोंहा गोबां उन्दै उन्दै गथ'फोरखौ खारनाय खेला धुलाजों लोगोसे थाबै बुंसुमना खन्थाइ आवरायनाय बेफोरबायाददि हरखा बुंनाय बेफोरबाददिखौ लानाय जायो ।